हेलौ' खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां नोंथांनिसिमबो ओमफ्राय मोजां खोनाखादों दा?
औ खोनादों खोनादों थारैनो।
अ होनबा जों दा सोलोंथाइनि बिसय एसे सावरायनो नामा नोंथां?
औ सोलोंथाइनि आयदायै औ सावरायजागोन नोंथां। दे नोंथांङा एसे अ औ दे दे औ। अब्ला आंनो एसे औ औ औ आंनो एसे फोरमायना होनोसै। ओ सोलोंथाइ। दा सोलोंथाइ होनना बुंङोब्लाथ' नोंथां सोलोंथाइया सुबुं जिउनि माने बयनिख्रुइबो देरसिन सम पट नंङा होमब्ला? दा औ दा बे सोलोंथाइया बा मानसिनि मानसिखौ गियान आरजिनायाव मदद खालामो नंङा होमब्ला?
औ औ।
ओ मुलुगनि माखासे ओ रैखाथि बा रोंखाथि बा सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो माने मा ओ गासै माने माबाखौनो बिशव'खौनो बा गासै मुलुगखौनो मोजाङै बुजिनो हायो। दा बेयो गाज्रि रोंगौथि आरो मोजां रोंगौथिनि फारागखौ दिन्थियो आरोना। दा माखासे सोलोंथाइ लानानै ओ जौगानाय बा सोलोंथाइ गैयै मानसिया आथिखालनि जुगाव माने मा आगोलाव आगोलाव थानो हायो नाथाय बेयो मोजां साख'रि आरो बेफार बिस बिजनेस खालामनो थाखाय बेफोरो गोनां आरोना। दा समाजारि जौगानाय बेनि गेजेरजों जों मा सोलोंथाइ थानाय समाजाव माने मा जायो ओ हिंसा हिंसा हान्थिया हिंसा हिंसिफोरा माने खम जायो सोलोंथाइ गोनाङाव। दा बेनि गेजेरजों मा जायो ओ जोंहा मा समाजाव अनलायनाय आरो खौसेथिफोरा बारायो।
नङा होमब्ला औ दा आरो मा जोंहा सोलोंथाइया सुबुं जिउखौ सोराङाव लाबोयो दा माने मा बयनिबो मोजां सोलोंथाइ होनाया रायजो आरो सर कारनि बिबान दा सोलोंथाइ लानायाव जौगानाया माने आथिखालनि समाव जोबोद गोनां आरो बेयो समाजनि दिगखौबो माने मा खालामदों सोलायदों दा सोलोंथाइनि बिथिङाव बेफोरबायाददि जौगानाय फैदों बेखौ आं एसे फोरमायना होगोन जों मा जौगानाय फैदों बा जोंहा जौगानाय फैदों मा आथिखाल डिजिटेल आरो बायदिसिना जोंहा डिजिटेल बायदिसिना अनलाइन बायदिसिना स्मार्ट बेफोरो जौगानाय मा जोंहा अनलाइन फरायनाय फैदों बा आथिखाल जोंहा मा आंखा जायखौ इन्टारनेटनि मददजों जोंहा गथ'फ्रा न'आवनो थानानै मुलुगनि मोजां मोजां सोलोंथाइखौ मोननो हायो बा मोननो हाबाय दा बेनि गेजेरजों जोंहा फैदों मा स्मार्ट क्लास रुम जायखौ जों मा होनना बुंगोन फरायसालियाव माने मा बर्ड ब्लेकबर्डनि सोलाय माने मा प्रजेक्टर आरो कम्पिउटार बाहायनानै जोहा मा साव गारि आरो भिडअ'नि गेजेरजों आयदाफोरखौ गोरलैयै बुजायनाय जायो बा गोरलैयै जों हमनानै लानो हायो दा माखासे दिडिजिटेल लाइब्रेरि फैदों मा बिजाब बिलाइनि सोलाय जोंहा मा फैदों इ बुक फैदों आरो पिडि एफ बेफोरनि गेजेरजों माने फरायसाफोरा जेरावबो फरायनो हायो औ माखासे सोलोंथाइनि खान्थि सोलायनायबो फैदों मा रोंगौथिनि सायाव साननाय बा सरखारा आथिखाल खालि बिजाब फरायनाय नङा गथ'फोरनि माने मा गथ'फोरनि माने मा रोंगौथिखौ जौगाहोनायाव गोहो होदों बा गोसो होदों बा गोदान गोदान सोलोंथाइ खान्थि मा भारताव गोदान सोलोंथाइ खान्थिनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ मा जोबोद गियान गोनां आरो जुथाइ खालामनो नाजायो थानाय जादों आरो दा बेनि गेजेरजों मा सोलोंथाइनि गेजेरजों सुबुं अनजिमानि जौगानाय होनना बुङोब्लाथ' दा मा हिनजावसाफोरनि सोलोंथाइ बा जोंहा मा समाजाव आथिखाल मा हिनजावसाफोरखौ सोलोंथाइ होनायाव जोबोद गोसो होनाय जादों नङा होमब्ला बिथांमोनखौ जौगाहोनाय जादों जायखौ जोङो बुंनो हायो मा बेटि बसाव बेटि पोराव बेफोरबायदि बिथां बिथांखिजों मा जौगाहोनाय जादों। हिन्जावसाफोरनि सोलोंथायाइयाव दा माखासे मा सांग्रांथि बारायनाय
गामि गामि फोथारफोरावबो आथिखाल बिमा बिफाफ्रा गथ'फोरखौ खौ मा होनो गामि फोथार बा फरायसालिफोरावबो मा थिनहर नो साग्रां जाबाय बिमा बिफाफोरा बेनि गेजेरजों जोंहा मा सोलोंथाइया मा जाबोनो हमदों आथि खाल ओ मोजां सायाव मोजां जाबोनो हमदों फ्रि सोलोंथाइ जा बोनो हमदों फ्रि सोलोंथाइ जायनि जाहोनाव मा सरखारनि फारिनिफ्राय गथ'फोर खौ जाहोनाय होदों बिजाब आरो गाननाय जोमनाय फ्रि होनानै सोलोंथाइनि हारखौ बारायनाय जादों माखासे सोलोंथाइ लानानै माबोरै इयुनखौ जौगादों माबोरै इयुनखौ जौगाबोदों बा साख'रि आरो बेफारनि सुबिदा बा सोलोंथाइ लानायाव जौगानाय फैनाय मोनसे सुबुंफ्रा गोदान गोदान साख'रि आरो गाव खुद बेफार बिजनेस खालामनो हाबाय दा माखासे मुल मुलुगारि सोलोंथाइ बा जोंनि फरायसा फ्रा मुलुगनि गुबुन हादोरफोरजों माने ओ एखे सोलोंथाइ खान्थि मोननो हानाय जाबाय आरो दा माखासे दंबावयो गाहाय सोलों थाइ लानाय आयदाफोर दङ आथिखालनि गोनां आयदाफोर दङ सोलों थाय आरो गथ'साफोर माखासे बिफावफोर थायो सोलोंथाइनि गोनांथिफोर थायो बेवहाय माखासे आयदा फोर थायो दा आङो ओ आंनि बुंनायखौ माने खनसे बुंबावनो सानदों आङो जोबनायाव मा सोलोंथाइया सुबुं जिउखौ माने सोराङाव लाबोयो दा बयनोबो मोजां सोलों थाय होनाय होनाया माने सरखार आरो रायजोनि बिफाव आरो ना दा गथ'साफोरखौ एंगार हायै सोलोंथाइ होनो नांगौ बा सोलोंथाइ मोननाया मोन फ्रोमबो गथ'सानि मोनथाय नङा होमब्ला
उम औ
औ जोंनि फरायसाफ्रा माने मुलुगनि गुबुन हादोरफोरजों माने एखे सोलोंथाइ खान थि मोननो हानाय जाबाय आरो आथिखाल दा बेखौनो आङो नोंथांनि सायाव एसे जा हायो एसे फोरमायना होबाय दा नोंथाङाबो अननानै एसे फोरमायना होनो हागोन ना आंनो सोलोंथाइनि बागै
थारैनो नोंथाङा गोबां मोजां मोजांबा नंगौ बा सैथो खोथाखौनो बुंलांबाय खोनानानै बा मिथिनानै आं नोंथांनिफ्राय बेबायदि मिथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय ओरैनोथ' नों गौ जोंनि सोलोंथाइ सोलोंथाइया जों साफ्रोमबोनि थाखाय मोनसे गोनांथिथार बाहागो जायखौ जोङो मानि जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो जोङो सोलोंनो गोनां जायो मिथियैखौ मिथिनाय बा बुजियिखौ बुजिनाय बेफोरखौनो जों सोलोंनानै लानायखौनो जों सोलोंथाइ होननानै बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां आरो उम जाय सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो माने मोजां समाज मोजां गावनि जिउखौ दालांनो हायो बयजोंबो अनज्लायनो बा खौसेयै दावगानो हायो जे बेनिनो बियो मोनसे सोलोंथाइनि फिथाइ होनना जों बुंनो हागोन ओरैनोथ' सोलोंथाइनि फारसे जेनेबा जोंनि सोरखारा गोबां माने गोसो होहोनाय गथ'साफोरखौ बा सोलोंसाफोरखौहाय बेखौ जों नुनो मोनबोदों नंगौ
औ
सिगां समाव जेरैबायदि सोलोंथाइ लाहोनाय आथिखालावहाय बेनि गोबां माने गोबां गुन बारा जेनेबा मोजां फ्राय मोजां जाबोनायखौ जों नुनो मोनबाय जेनेबा फरायसा सालि होन उम फरायसालि फ्राव नोङो गथ'फोरखौ फोरोंनाय आदब खान्थि बेफोरखौबो सिगां समनिफ्राय जे गोबां माने मोजांनिफ्राय मोजां आदब खान्थि बाहायनानै फोरोंनाय आरिनाय बेफोरखौ लाबोगासिनो दं लोगोसे गथ'फोरनि जेनाखि उखैनाय बा गांनाय बेफोरनि थाखायबो जों फरायसालियावनो माखासे उन्दै उन्दै गथ'साफोरनो जाहोनाय लोंहोनाय बेफोरबायदि आरो सोलोंथाइनि आदब खान्थियाथ' नोंथाङानो बुंलांखाबाय माब्रै माबायदि
औ औ
बे आरोखि दा आं बेखौहाय बुंला बुंलायलायला दा जों सोलोंथाइ जोंहाय जों माबोरै जिउ खांनो हायो आं बेखौल' एसे बुंनोसै ओरैनोथ' जोङो सोलोंथाइ जेनेबा फरायसालिफोरावहाय जोङो सोलोंनो थाङोबा जों माबा मोनसे मोनसे मोनगोन बा मोनहैनांगौ बे मिजिंजों जों थांनाय जायो बियो बेल' नङादि माबा मोनसे साख्रि मोननांगौ बेल' नङा जोङो सोलोंथाइ लानानै जोङो गियान आरजिनो हायो जायजों नोंथाङानो बुंलांदों जे गोग्गो समाज दानायाव जों गोग्गो सोलोंथाइनि थाखाय जों गोनांथि जे गियानखौ जों मोनाब्ला माने गावजों गाव हिंसा हिंसि अनलायनाय गैयै उ बुजिलायै बेफोरा जायो नङा होमबा आरो माने समाजावहाय जाय खामानिखौ जों मावथाव नङा बा जाय खामानिखौ बा बाथ्राफोरखौ बुङोब्ला समाजा गुबुंले जायो दा जोंनावहाय सोलोंथाइ गैयाबा बा गियान गैयाबा जों बेफोरबायदिखौ मावफ्लाङो बिनि थाखायनो जोंनि सोलोंथाइनि गोनां आरो नोंथाङानो बुंलांबाय जे थांना थानायाव जोङो गोबां खामानि मावो जेनेबा फालांगि खालामनाय ओ जेनेबा जिखुनु हक आरो माबा मोनसे खामानि मावनाय गावनि आथिङाव गसंनानै थानाय आबाद मावनायावबो जों माखासे सोलोंथाइफोरखौ लानो गोनां जाबाय आथिखालावहाय मानो होनबा सिगां सम समावहाय जोंनि हाफोराव जेरैबायदि आबाद जायोमोन आथिखालाव बेफोरो हासारफोरा खमायबोनायनि थाखाय माने आबादफोरा जाबोनो हमनाया खमिबोबाय दा बेफोराव जों माबायदि आबाद मावनांगौ मा हासार बाहायनांगौ दा बेफोरखौहाय जों मिथिनानै लानांगौ जानानै फैबाय आरो बेखौ मिथिनांगौ लायो जायोबा जों माखासे सोलोंथाइफोरखौ जों सोलोंनांगौ जायो जेनेबा हासारफोरखौ बेसेबां बिबांनि होनांगौ ओरैनोबाबोथ' जोङो मिथिखायो जोङो हिसाबनिफ्रायनो हिसाब लानायनिफ्रायनो जोंनो सोलोंथाइ नांगौ जेनेबा जोङो हिसाब लानो रोङाबानो जों माब्रै मावगोन बे आरोखि बेयावबोथ' सोलोंथाइ हाबनानै दं नङा होमबा दा बेबायदि दि आरो फालांगि खालामनाय फालांगि खालामनाय होनोबा जोङो थाइसे बाहायनानै जों माबोरै थाइनै खामायनो हागोन बेफोर माने सब बिथिङावनो जोङो जौगानोब्ला बा जोंनि समाजखौ फोसाबनोब्ला
औ
जोङो सोलोंथाइनि गोनांथि बेखायनो जों बयबो सोलोंथाइनि फारसे गोसो होनांगौ आं बेखौल' बुंबाय आरो नोंथां
औ औ नंगौ थारैनो सैथो नंगौ दा जोंहा समाबो जोंहा जाबाय नङा होमब्ला नोंथां दा नोंथाङा जि जिखिनि बुंबाय आंबो खोना मोननानै गावखौनो खाफाल गोनां होनना सानना लानांगोन जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथाङा जिखिनि बुंदोंमोन दा जोङो एसे दोनथनोसै नामा नोंथां जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय
औ दे दे नोंथां नोंथांनिसिम साबायखर बावरहफिनबाय औ